हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओ नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जा सिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथाङा फुंबिलिनि साहाखौ लोंखांबाय जानांगौ ना?
औ लोंखांबाय नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला जों सानैजों एसे सावरायलायदोंनि ओ सावरायनायनि आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ बर'फोरनि ओ बर'फोरनि समाजावथ' जोंना बर' आइजोफोरा गोबां खामानि मावोबा गोबां रां रुफा आरजियो बा बिसोरो बर' आइजोफोरा गोबां आखा फाखा जों जेरावबो मावनाय दांनाय बा आबाद मावनाय बेफोरनिार माव जों आइजोफोरा गोबांखौनो नुयोबा न'खराव जोंहा दाउ अमा फिसिनानै बिसोरो न'खराव एसेब्लाबो हेफाजाब होयो। जोंहा आइजोफोरा माबाददिहाय दाउ अमाखौ फिसिनानै जोङो मदद होबोदों बा जोंखौ हेफाजाब होबोदों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जोंहाथ' न'खर
नखराव जोङो ओ बायदिसिना जोङो हौवाफोरा जोङो बाहेरफोरावबो थायो एबा जोङो बाहेर बेल' खाम माव नङा होमबा नोंथां ओ जोंनिया बिदिनो आइजोफोरा जोंहा न'आव थानायानानैबो गोबां रां आरजिनो फिनो हायो। बिदिनो जोङो जिब जुनार फिसिनाय एबा जों दाउ अमा फिसिनाय ओ जोङो ओ गोदोहाय जोङो बुंनो थाङोबा बिदिनो जोंहा माफा मानै बिदिनो जोङो अमा दाउ दाउ फोर लानानै जोङो फाननानै बेजोंनो जोङो बिथांमोनहा आइजोफोरा
औ
फाननानै खुन्दुं बायनानै बिथांमोनहा जि दायोमोन गावनि नांगौ बायदि एबा जों न'खरनि नांगौ। गुफुरखौबो जों बिथांमोना सुफुंमोन होन्ना मिथिनो मोननाय जायो नङा हबा? बिदिनो ओ जोङो दाउ अमा एबा जोङो बोरमाफोर लाबाबो जोंनिया नांगौ बायदि जोङो रांफोरखौ बेसेनफोरखौ जों जोोबोर खम मोनोमोननो बिथांमोना बिदि जोङो ओ खोनानो मोननाय बायदिबा अमा मासेयाव जोङो द'जौ बिदि बाजौ ब्रैजौल'स होनना मिथिनो मोननाय जायोमोन।
ओ नंगौ।
बिदिनो बिथांमोना ओ जों थोनो फैसा थोनो जोंहा रांफोरा थोनो गोब्राब मोनबाबो ओ बिथांमोना बेजोंनो सोलियो। बोयोमोन होनना मिथिनाय जायो ओ बिजोंनो
जों दा सोलिबाय थानाय मुगायाव जों बुंनो थाङोबा जोंहा गोबां जौगालांदों एबा जोंहा बर'फोरा फालांगि बिथिङाव जोबोर गोजौ थाखो बिथांमोना थांनो मोन्दों होनना मिथिनाय जायो नङा होमबा नों था बिदिनो जोङो बुंनो थाङोबा जों नआवनो जोङो बिदिनो अमा गन्द्रा बानायनानै जों गोबां अमा फार्म बारायना फिसिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ
बिदिनो जोङो अमाखौ जोङो बिदिनो फार्म बानायनानै एबा ओरैनो जोङो बोसोर फिसिनानै जोङो गु दान एबा दाइन दान स्नि दान फोरावनो वनो जोङो एबा जों बोसोरसे गाहाम लाखिनानै जोङो फाननायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो फिसा। फोरखौबो जाय न बेयावहाय जोङो अमा मासेआव जोङो दा गोबां रां मोनो एबा बेसे गोसाङा हबा नोंथ बिदिनो जो थामजि रोजा ब्रैजि रोजाफोराव लासै जों गोबां मोननाय खानाय नङा होमबा जोङो अमा मासेयाव बिनि अनगायबो जोङो पिसा जानानै जोङो फिसाफोरखौ जोङो मासे बिमानियावनो जोङो बिदिनो जिथा एबा जोङो जिनै बिदि खोनानो मोनो नङा होमबा बेहाय जोङो फाननानै गोबां राङा आरजिनाय जों हााइफोराव जोङो हाथाय बाजारफोराव फाननानै जोङो मासेआवनो बिदि जोङो अमा फिसानि जोङो बेसेना बुंनो थाङोबा ब्रै रोजा बा रोजा जोङो मोननो थाङो नङा होमबा नोंथाङा ओ जोङो बिदि माखासे बुरजा फिबा जोङो रांखावरिनि जोंहा नांगौ लामाया जोंहा जोबनो थाङा नङा होमबा नोंथां सुफुंनो हायो नांगौफोरखौ बिदि जोङो फिसिनानै जुदि नआवनो रां आरजिनो हायोबा ओ बिनि अनगायबो जोङो दाउ दाउफोरखौ जोङो फार्म बानायनानै नफोराव जों गोबां बिदिनो नेट बिदि सोंथिनानै जोङो गोबां बि बिदि आदार होनानै फिसिना दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बेहाय जोङो मबाइल फोरनि गेजेराव जेरावबो जोङो ससिल मिडिया फोरनि गेजेरावबो जोङो गोबां नुनो मोनो जामबुंफुंनि गेजेरावबो बिदि ओ भिडिअ बानायनाय जोंनो आपलड होनानै जों बिथांमोननिखौ जों गोबां नुयो बिदिनो बिथांमोना बुंनो थाङोबा से दानफोराव बिथांमोना देर लाखफोर खामायो होनना मिथिनाय जायो नङा होमबा
ओ
बिदिनो जोङो से लाख बाज रोजाफोर बिथांमोना खामायनो हायोनो बिथांमोना बुंनाय बायदिबा ओ दाउदैनिफ्राय एबा जोङो दाउनिफ्राय जोङो दाउसानिफ्राय जोङो गोबां रां मोनो बेहाय जोङो केजि हिसाबै जोङो फाननाय जायो दाउफोरखौ जोङो बिदिनो जोंहा केजि हिसाबै फानोबा जोङो सिक्स केजिआव जोङो ब्रैजि एबा ब्रैजौ एबा जोङो ब्रौजौबाजि जिफोर जोङो मोननाय जायो नङा होमबा जोङहा बुंनो थाङोबा जोङो दाउ मासेयाव जोङो बिदिनो गोबां दाउसा जोङो मोननो थाङो जेनेबा जोङो जिथाम जिब्रैयाव जिब्रायाव लासै जोङो दाउसाखौ जों मोननो थाङो मासेयावनो बेहायनो जों गोबां बारायलाङो बेनि फिसानि फिसा बेनि फिसा बेनि फिसा बारायलाङो नङा होमबा नोंथां बेहाय जोङो नखराव जोङो असुबिदा नांगौ जानायफोरखौ खौ जों गोबां सुफुंलांनो हायो एबा जों गथ गथाय नखर एबा जोङ सोलोंथाइफोराव जों गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव दानि जुगावथ' जों गोबां रां खावरिनो गोनांथि नङा होनबा नोंथां बेहाय गोबां मोजाङैनो जोङो बाहायलांनो हायो एबा जोङो खुं नखर खुंलांनो हायो बुंनो थाङोबा बिदि जोङो बोरमाफोरखौबो जोङो बिदिनो जोङो गोबां फिसिनाय जायो बेखौ जोङो बिदि गुन्दै दाना बिदि बायना होनो गोनांथि गैया नङा होमबा जोङो बिदि गांखो गोनां जायगाफोराव जोङो दोनदाल होनानै खुन् थ दोननानै जोङो दोननाय जायो दोननानै बिसोरखौ जोङो नांगौबायायदि जोङो बिदिनो जोङो सोलाय सोलाय जोङो जायागा सोलाय सोलाय होनाय जायो बेहाय जोङो दैफोरखौल' जोङो नांगौबायायदि बिसोरनो दौहोनाय जायो आदारखौ होनानै जोंहा बिसोरनो जोंहा बायनांगौ लागा जेबो होनांगौ लागा गैयााय ज गो बो जयाव जो फिसा मोननो हायो एबा जोङो मासे बिमानि जोङो मानै गाहाम फिसा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो बोरमाफोरखौबो जोङो बोरमा ए फान्था एबा जोङो खासि खालामनायखौ जों गोबां बेसेन गोसाफोराव मोननो हायो नङा होमबा जोङो बा रोजा गाहाम जोङो ब्रै रोजा गाहाम मोननो हायो। बोरमा मासेयाव ओ बिदिनो जोंहा फार्म बानायनानै गोबां जों फिसिनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ मोसौफोरखौबो जोङो फिसिनाय जायो। बिदिनो जोङो ओ मोसौ फोरनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो फाननानै हाल मोसौ हालुवा एबा जोंहा मोसौ बिदिनो दामब्राफोरखौ मोसौ हालुवाफोरखौ जोङो अ मोसौ गायफोरनिसाय गोबां मोनो नङा होनबा नोंथां जोङो सेक फग्लारनि सबो जोङो बारा बिदि जरा फानबा जोङो बाराखौ जों मोननो थाङो होनना मिथिनाय जायो। ओ बेहाय जोङो बिथांमोननोबो जोङो दुब्लि फोथारफोराव गांखो गोनां जायगा नायनानै जोङो हैनाय जायो नङा होमबा। ओ बेहाय जोङो गाइखेरफोरखौबो जोङो ओ न'आवबो जानो हायो एबा जोङो साहाफोरबो फुदुंना लोंनाय जायो। बिदिनो गाइखेरफोरबो गोजाजों फुदुंना लोंनाय जायो जों खाथि खालाफोरावबो बिदिनो जोङो से दानफोर लानानै बिथांमोना नै दान फोराव लासै ओ लानानै ओ बिदिनो सुक्ति बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो ओ सप्ता सप्ताबो बिथांमोना रां गोबां खामायनो हायो। गला एबा जोङो हाथाय बाजाराव बिथांमोनहा गोबां लांनानै फानहैयो नङा होमबा नों
ओ नंगौ।
ओमफ्राय एसे ओ जिब जुनार फिसिनायनि बागै मा मा मुलाम्फा जायो बुंना होदो नोंथां।
औ नोंथाङानो एसे मोजाङैनो फोरमायखाबाय अब्लाबो आङो फंनैसो फोरमायनोसै जेरैहाय जोंहा दाउ अमा लायोब्ला बा मोसौ बोरमा लायोब्ला जोंहा माबायदि मुलाम्फा जायोबा जों बिसोरखौ माबायदि फिसिनांगौ बेनि बागै आं एसे फोरमायनोसै जेरैहाय जोङो ओ बोरमा मोसौखौ लायोबथ' जोंहा बिसोरनो जेबो फैसानि बा आदारनि गोनांथि गैया। मानो होनना बुङोबा बिसोरो जे जायगायाव गांहोदों बे जायगायाव बिसोरखौ खन्से दोननानै दोनहैब्लानो बिसोरो गिदिर गिदिं जानानै गावसोरो उदै खौ सुफुंना लायो। आरो बिसोरखौ बिदिनो जों फेदेरनो हायो फोलावनो हायो। बिदिनो बोरमा बा मोसौनिफ्राय जोंहा गाइखेर मोनो आरो बे गाइखेरजोंबो जों गोबां मुलाम्फा मोनो जेरैहाय जोंहा ओ मोसौहा माब्रै माबा दङब्ला बे मोसौ गायनि गयखेरनिफ्राय जोङो गोबां गायखेर मोनो। मोसौ मासेवाय नै लितार के गायखेर मोनोब्लाबो जों बिसोरखौ बे गाइखेरखौ जोङो फानहरनो हायो बा ओ गिदिर गिदिर साहा दखानफोराव जों हैनो हायो बे गाइखेरजों बिसि जै बानायो जेरै पनिर गायखेर दाखा बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो बेफोरनिफ्रायनो जों रां आरजिनो हायो। जेरैहाय बोरमाखौबो जों गोबां रोखोमै ओ फाननो हायो बिसोरनोखौबो जोङो मोनसे जायगायावनो दोन हायो सानसेयाव जों खसे खनै खथाम गाहाम बिसोरखौ खुन्थि सोलायनानै जोङो गांखो जाहोनो हायो। ओ बिसोरखौबो जों जेबो ओ फैसा थाखा गारलायनाङा आरो बिसोरनि आदारावहाय। आरो दाउफोरखौबो बुङोब्ला जों दाउफोरखौबो अ न'नि ओ न'आवनो फिसिनाय जायो जेरैहाय जों आदार होनना बुङोब्ला बिसोरनो जों फुङावनो माइरं सारनानै होन नांगौ जायो।
औ।
आरो माइरं सारनानै बिसोरो जोंनि जाखान्दा खालाय ओंखामफोरखौबो बिसोरनो गारनानै होनाय जायो आरो। बिदिनो अमाखौबो फिसियोब्ला जों अमानो फिसियोब्ला एसे रांनि गोनांथि जायो बा आदारनि गोनांथि जायो। जेरैहाय जोङो आदारखौ मा होननानै बुङोबा जोंहा जौ सावनानै मोन्नाय अफ्रिजों गुन्दैजों जों बिसोरखौ फेदेरनो हायो आरो
औ
बा बिदिनो जोंहा बोरमा मोसौ बा जिब जुनार फिसिनानै जों जोबोर मुलाम्फा मोनो। ननो हायो आरो आइजोफोरानो बेफोरखौ बांसिनै फिसियो बेखौबो मिथिगौ बिदिनो जोङो मोसौ दाउ अमानि रांजों गुबुन बिजनेसबो मावनो हायो जेरै आइजो दाव अमा फिसिनानै बाहा हमना लांना फाननानै बिसोरो खुन्दुं बायना लाबोयो जि दानो थाखाय बिदिनो बिसोरो फिसियो आरो बिदिब्ला नोंथाय जोंहा समाबो जाबो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
नोंजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय बा नोंथाङा आंनो मोनथियै बाथ्राखौ फोरमायबाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर खौ बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों औ।